खोनादों
आह नोंथाङा दायो मा खालाम। अ अ अ।
दा बेलासिनिखौ
ओ सानजौफुनिखौथ' औ जाखांबाय नोंथां।
अ मा- मा ओंख्रिजों मोनजागोन नोंथाङालाय?
ओंख्रियाथ' बारा एसेबां नङामोन नाजों मैथाल'मोन आरोना नोंथां।
अ ह ह।
ओमफाय नोंथांमोनालाय माथो जाखो मा ओंख्रि जाखो?
नोंथां जोंनाबो बां ओमफ्राय मोजां नंला होनजायो दे नोंथां आलु गोजा जानांबाय। बेदर आखाय गैया माने।
आतसा।
औ ओमफ्राय नोंथां गायनाय फुनाया बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां?
गायनाय फुनायाथ' दा फ्राय जोबफ्रामबायानो होनजासै आरो ना नोंथांजोंना।
अ बोथोरफ्रा अ। औ बोथोरफ्रा मोजां नामा होमबा नोंथां नोंसिनिथिं?
बोथोराथ' नै दा नोंथां दोमैलु लु आरो ना।
अ।
ओमफाय नोंसिनिथिंलाय बोरै बो-बोथोरफोरालाय नोंथां?
नोंथां जोंनिथिंबो जोमैसो खोबथे फैजोब्बाय माथो अखा हागोन नामाथाय दिनै! मा बुंबावनो आरो बुंनो हाला सम फैबासो दाहाय बुंनांसिगोन।
औ औ फ्रि आं नोंथां।
होमबा नोंथां आं नोंनिसिम मोनसे टपिक लानासो फैदोंमोन नोंथां आंनो दानदिसे सम फोरमाय हरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन।
अ होमबा नोंथां टपिकआ नैबेसोमोन जे जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा मानो गावनि हाबा जानाय हौवाखौ गारनानै मानो गुबुन हारिजोंहाय हाबा जाहैयो एबा मानो हौवाखौ गारनानै खारो बिनि बागै आंनो फंनैसो एक्सप्लेन खालामहरनो हागोन नामा? औ दे होमबा नोंथां फोरमायहरनायलाय।
जोङो बिदिनो बिदि खारनाय होननाय बुस्थुबाथ' जोङो बिदिनो फ्राय गामि एरियायाव जोङो बांसिन खोनानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
बा जोङो बांसिन। खारनायखौ जों नुनो मोनो मानोना बैफोर सुबुंफोरा मा होनो उन्दै बैसो हाबा जानाय सुबुंफोरा जोङो बेफोरखौहाय मा होनो बांसिन जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
आतसा। जोङो बेफोरखौहाय बांसिन गामि एरियाव नुनो मोनो बा जोङो बिदिनो आद्रा सौद्रा थानाय जे आद्रा सरनाय आद्रा -सद्रा थानाय जे मा होनो बैफोर फरायनाय जेब्ला आद्रा सद्रा थायोना जे सिख्ला फोरबा माबाफोरा बेफोरो मा होनो बैफोराव जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि सुबुंफोरखौहायो खारनायखौ मानो होनोबा जोंहा बिदिनो मा होनो बिदिनो मानसिफ्रा मा होनो संसार जाखांनानै बिसोरो जेब्ला बिदिनो गावसोरनि मावनांगौ हाबाफोरखौ बिसोरो मा होनो गावसोरनि मावनांगौ हाबाफोरखौ बिसोरो जे बैफोर मावनांनाय खामानिफोर बेफोरनि थाखाय खारनो थाखाय बा बिसोरहाय मा होनो अबा बिदिनो सानस'नो हायियाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय नालाय सानस'नो हायियाव औ औ सानस'नो हायियाव मा जायो होनदों बिसोरो खारफिननाय जायो आरो। आरो बिसोर खारखांनायनि उनाव जेब्ला हौवाफोरा बैफोरखौ नागिरफिनो। नागिरफिननायनि उनाव अब्ला बिसोरो मिथिं बिदिनो खुंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंङो बिदिनो खनसेबाव आरोबाव। बैसोर हमजाखांनायनि उनावबो बिदिनो। मा होनो बिसिनि दुस्थ' मावनाय खामानिफोर जे बेफोरनो द'श सननियावसो गोग्लैबाय नालाय नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बेफोर जे दुस्थ' मावनाय खामानिफोर बिसोरखौ आरो बिदिनो। फेन फिन खालामफिनबावोब्ला। बैसोरखौहाय मा होननाय होनजायो होनब्ला बेफोरो मोजां आखल आखुनिफ्राय फैनाय नङा होननानै जोंङो सानजानाय जायो आरोना नोंथां। जोंङो औ। आरो जोंङो बिदिनो फरायफुबाय थानाय मा होनो फरायफुबाय थानाय समावनो बिदि बे हाबा जाहैयोब्ला बा उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बैफोरबायदि जों खारलाय माबायलायखौ नुयो आरो जोंङो दानि जुगावथ' जोङो इन्टारनेटनि जुग नंगौना नंङा नोंथां? औ जोंङो बिदिनो। गोबां इन्टारनेटनि जुगखायनो जोंहा बिदिनो गोबां खारनायखौ जों मानो होनोब्ला ब्ला जोंङो आथिखालनि जुगाव इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गोबां मा होनो खोनादोंना? हेलौ नोंथां हेल' जोऔङो मा होनो।